हेल'
औ हेल'
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ बे सम बे बेलासे समनि गोजो गोजोन हामलायथि बावहरनो हाबाय नोंथांसिम।
औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहर नाय थाबाय।
औ ओ दायो बे समावहाय ओ बर'फोरनि जि आइजो माहारिफोर बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानैसो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ ओ जागोन दे बिदिब्ला जोङो जागायजेननोसै। ओ जोंनि बर' आइजोफ्राथ' ओ गोदोनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखा नङा होमबा? ओ बर'फ्रा ओ बर' आइजोफ्रा जेरै मावनाय दांनाय दानाय लुनाय ओ बेबायदिनो ओ गुबुन खामानिफ्राव ओ माने गोदोनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखा आरो रोंगौथि गोनां होननानै जों मिथियो दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जे गोदोनि समाव आइजोफ्रा माबा माबायदिमोन? दा दायो माबोरै ओ आरो आइजोफोरनि रोंगौथि बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन ओ खोब मोजां ओ आइजो माहारिफोरनि बागै ओ सोंथि खालामदों। औ जोबोद मोजां। आ आइजो माहारि बुङोब्ला माने गोदोनि जों दानिजों जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो। आरो सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै ओ रायज्लायनायजों सोलिनायजोंबो जों सोलायनाय खौ नुयो आरो गाननाय जोमनायजोंबो जों सोलायनाय नुयो। आरो आखल आखुजोंबो जों बिसोरखौ ओ सोलायनाय नुयो। ओ आङो सिगांनि फारसेखौ रायलायग्रोनो सिगां माने आइजो माहारिफोरा माने गोबां ओ ओ जेराव गावनि न'निफ्राय जुदि ओ गुबुन मोनसे न'खराव जुदि हाबा जाहैयोब्ला ओ गोबां मोनसे ओ दुखु दाहा लानानै मोनसे न'खरनिफ्राय बे मोनसेयाव माने रायजो जाहैनायाव माने ओ बेयाव माने माबा लायोमोन एसेब्लाबो माने ओ गोसोआव माबा सानना लायोमोन बेनिफ्राय मोनसे ओ बेबायदिनो जेरै ओ न'खरखौ खुंलायनाय न'खर खुंलांनायाव ओ जोबोद मोनसेबो ओ गियानिखौ नुनो मोनोमोन। आरो रायज्लायनायावबो ओ गियानियाव जों नुनो मोनोमोन। बेबायदिनो जेरै ओ हौवाफोरखौबो गोबां ओ सनमान बायदिसिना होनायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ औ
बेनिफ्राय ओ बेरायनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदिखौ जोङो माने सिगाङाव जेरावबो जों नुनो थाङामोन ओ खालि जों ओ न'नि एबा गामियारियावल' जोङो ओ बांसिन आइजो माहारिफोरखौ जों थानाय ओ जिबाबो खालामनाय जानाय बेयावनो जोङो ओ गामियारियावल' जोङो बेफोर खो नुनो मोनोमोन आरो दानिया फैयै फैयै मा जा फैखो ओ जोंनि आइजो माहारि बुङोब्लाथ' ओ ओ जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय।
औ औ
औ ओ जेराव जाथावनाङा जों बेखौ जानाय खौ नुनो मोनो आरो जि बुस्थुखौ जाथावनांगौ बे बुस्थुखौ जों जाथावनाय नुनो मोना। बिदिनो दानि ओ दानि जुगाव आरो गोबां आइज जो माहारिफोरखौ जोङो गोबांबो नु ओ सोरनिबा न'खर सिलिंखार जालांनायबो नुनो मोनबोदों। ओ गोरोबना थानो रोङै नुनो मोनबो दों। आरो नांज्लाय खमलाय जोंनो नुनो मोनदों। बिदिनो गोबां मान
ओम
दिनाव माने आइजो माहारिफोरा माने ओ एसे आलादाखौ जोङो ओ नुबोनो मोनदों। नुगासिनो दं माने दा ओ जेराव गोदोनि बादि जोंनाव माने अ' सहायनो हानाय एबा साननो हानाय खौ जों एसे खम नुनो मोनबोदों। ओ औ ओमफ्राय जोङो दानि दिनाव आं बेख बेखौ बुंनो हाया ओ नोंगौ जेरै ओ बिथिंबो मोजां नायोब्ला आरो बिथिंबो मोजां नायोब्ला माने ओ गोदोनिया एसे से आलादा। आरो दानिया माने एसे आलादामोन नङा होमबा?
औ औ
औ बे बेखायनो जोङो फारनैथिंबो नायोब्ला जों मोजांखौ नुनो मोनो। ओ दानि दिनाव माने ओ गोबां माने सोलायबाय ओ माने जेराव ओ संसारानो माने ओ एसे आलादायाव आपडेटआव फैदों नालाय बेनि खायनो जोंखौ जोङो माने एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। ओ जेराव रायज्लायनाय गानाय आरो फरा लेखाखौबो जों माने ओ गोबां माने सिगांनिख्रुइ ओ रोंगौ मोन बोदों नालाय। बिदिनो दा ओ फरायनायजों लोगोसे रायलायनाय बायदिसिना थानाय जानाय फोरखौबो जोङो गोदान माने गोदान आलादा आलादाखौ नुनो मोनो। आरो थानायखौ नुनो मोनो।
उम उम
बेखायनो माने ओ जों माने ओ सिगां गोदोनिखौबो माने जोङो माने नेवसिनो हाया। दानिखोबो जों नेवसिनो हाया माने जों फारनैथिंबो नायोब्ला जों फारनैथिंखोबो जों मोजांखौ सानना लानांगोन। आइजो माहारिखौ जों माने ओ जेब्लायबो माने ब र नामाव जों दोननोबो हाया। ओ मोनसे आइजो माहारि बुङोब्ला जोंहा मोनसे न' ओ बेंग्रा आरो खुंग्रा। जों बेखौबो मिथिनो मोननाय जायो गासै न'खरनि बिबानगिरि फोरानो जाबाय आइजो मा हारि जेराव आइजो जो माहारि थागोन बेयावसो न'आवबो न'आबो जोंहा जोबोद ओ साफ साफाय आरो गोथारथिखौ जोङो मोननो हायो। बेखायनो जोङो माने नेवसिनो हाया।
उम उम नोंगौ। नोंथाङा ओ जि आइजो फोरनि सोमोन्दै मोजां बाथ्राफोर बुंलांबाय। ओ मोजां मोनदों ओ थारैनो नोंथांजों बेफोरबायदि सावरायज्लायनानै ओ जि ओ गौ आइजोफोरा ओ गोदोनि दिनाव आलादामोन आरो दानि दिनाव आलादा नंगौ। ओ आरो मोनसेथिं नायोब्ला मा आइजोआनो न'खरखौ फेदेरो आरो आइजोफ्रानो माने न'खर गावनि न'खरखौ से फायनोबो हायो बे ओ मा होनगोन? ओ बे ओ खाबुआ आइजोनियाव थायो नङा होमबा? ओ दा औ गोदोनि समनिखौ ओ नायहरोब्ला बै समाव माने आइजोफोरा जिहथु नोंथाङा बुंलांबाय ओ बेबायदिनो न'खरावनो थानानै खामानि मावोमोन नंगौ ओ गोदोनिफ्रायनो नायो ब्ला आइजोफ्रा जोबोद ओ गोरों गोरा गुनि गियानि बर' आइजोफोरनि गेजेराव दङ जेरै ओ बर'फोरनि लागै दावहा नांबोनाय बेबायदिनो बिर जोहोलावजोफोर बर'फोरनि गेजेराव दङ। आरो बिनि अनगायै माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दानो लुनो जोबोद आखा फाखा। गावनि ओ जि तु गाननाय जोमनाय बा गावनि न'ख खरनि गावनि फिसायनि ओ जिथु गाननाय जोमनाय बेफोरखौ माने न'खरावनो दानानै दिहुनोमोन आरो बिनि अनगायैबो जितु जानाय लोंनाय बा ओ ओ संनाय खावनाय बिफोरावनो बे आलासि सिबिनाय। गेदेरफोरनो मान बावनाय फोर माने गोदोनि दिनाव बेफोरखौ माने गोबांथार नुनो मोनोमोन। गोदोनि दिनाव मोनसेल' खम नु बि होनबा मा बै समाव आइजोफोरो सोलोंथायखौ बारा एसेबां मोन आइजो फोरा माने सोलों फिथाय मोननायनि राहा बिसोरा खममोन नाथाय समजों लोग लोगोसे दायो सोलायबोनो हमबाय। बैस समाव आइजोफोरा जेरै सोलोंनो खाबु मोनामोन नाथाय दायो सोलोंनो खाबु मोनदों बेबायदिनो फरायनानै जोबोद गोरों गोराबो जाबोदोंसै हौवाफोरनि ओ हौवाफोरजों रुजुना नायोब्ला आइजोफोरा दा खम मोनो बबेबा बबेबा खामानिफ्रावथ' आइजोफ्रासो बांसिन ओ गोरोंसिन जाबोदों ओ फरायनाय बेलाथिंबो नायहरोब्ला बेरा फारसेथिं माने आइजोफ्रासो गोजौसिनाव दावखोनायखौ दायो नुनो मोनदों नंगौ थिगानो बै समावबो जेरै आइजोफ्रा गुनि गियानिमोन दानि दिनावबो बेबायदिनो गुनि गियानि नाथाय फारसेथिं नायोब्ला मा ओ गाज्रि जालांनायखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा ओ जेरै ओ दानि दिनाव गोरों गोरा जाबोदों लेखाफोरा फरायनो रोंदों साख्रि बाख्रिफोर ओ मोनदों थिगानो नाथाय माने बेबायदि गोरों गोरा जानानैबो दानि दिनाव माने हाबा जा खांनानैबो गुबुनफोरजों बेबायदिनो लेनदेन लाखिनानै गावनि न'खरखौ सिफायनाय बेबायदिबो माखासे आइजोफोरखौ नुनो मोनदों दानि दिनाव गासिबो नङा नाथाय माखासेफोरा दायो ओ जिथु बेबायदि ओ समयसाफ्रा बर'फोरनि गेजेराव जादों दायो ओ बेफोरखौ होबथानायनि राहा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
हागोन
औ
होबथानायनि राहाया जोंहा बेनो जोङो दानि दिनाव माने गोबां आलादा आलादा गोसोनि गासि मोन ओ सुबुंफ्रानो जानो हम जोबबोबाय जेराव जों सिगांनि बायदि मोनसे फोथायनाय मोनसे ओ अनलायनाय मोनसे हे फाजाब मोनसे मदद बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुबोनो मोनोमोन। आरो थायोमोन बेखायनो बेबायदि ओ जानायनि माबा गैयामोन सिगां आरो जानो हायामोन दानि दिनाव जेरै गावबा गावनो जा ओ आलादा आलादा जुदा जुदा जालायनो हम दों जेराव फोथायलायनाय ओ गावजों गाव गैयि जालांदों।
उम
ओमफाय अनलायलायनाय गैयै जानो रोंलांदों। बेनि गेजेरावनो जोंहा माने गोबां बेफोरबायदि ओ मोनसे जारिमिन जाबाय थानाया जाथाय जाबाय थानाया जोंनि बे समाजाव माने खनले खनले जाफ्लेबोगासिनो दं नाथाय दिनैसिमबो ओ बेखौ माने समाजा माने सुस्रांनो हायाखै। आ जेराव गोबां बिदिनो निउस बायदिसिना गामियारिफोरावबो जों मेगनजोंनो नुबोनाय । मेगनजोंनो ओ खोनाबोनाय गले गले जा फ्लेबाय थादों अब्लाबो खमानो दिनै इमानलागै होबथानो हायाखै मानो होनोब्ला जोंनि साननायानो जुदा जुदा जाखाजोब्बाय।
औ
दाबायदियाव जोंनि आंनि न'नि सेरनिया आ माबा मोनसे जानानै खारलांबाय आं बेखौ जेनेबा आ जेबो आ राहा लायासै होबथानायनि । गुबुननिसो बेखौलाय आंलाय मानो आरो थाल लानो। बिसा न'खराव लागोन। बेफोरबायदि साननायखौ जोङो माने गोबां नुनो मोनो। बिसोर बिसोर मा जालाय दों गावसोर जालायथोंसै होनानै बेखायनो जों दिनै सिमालागै बे मा मोनसे गावजों गाव माबा जालायनायखौ जोङो दिनैसिमबो होबथानो हायाखै आरो हानांगौब्ला जोङो बेखौ लाबोफिननांगोन जों सिगांनि बायदि जों मोनसे सेयैनै थाफिननांगोन। आरो मोनसेयैनो जाफिननांगोन जोङो।
औ औ उम नंगौ ओ जोबोद औ औ। ओ जोबोद मोजां। नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय। नांगौ बिनिखायनो माने ओ फास-फारसेथिं नायोब्ला आइजोफ्रा जोबोद गोरों गोरा जोबोद मोजां जाबोबाय दानि दिनाव। गोदोनिफ्रायनो गियानि गुनिखा गोरोंखा दासिमबो गोरोंङानो। नाथाय गुबुन फारसे नायोब्ला मा अनलायनाय खम। बेबायदि जाबोनो हमदों आरो न' बर' आइजो। फोरनि गेजेराव फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि। जाबोनो हमदों दायो ओ बेफोरखौ ओ सुस्रांनायनि राहा लामाया मा ओ अननाय बा गियानि गुनि साननाय गोदोनि बायदिनो माने सिं जानानै सोलिनो हानाय बेफोरो माने दासिमबो आइजोफोरनियाव थानो नांगोन नङा होमबा बिनिखायनो औ आइजोफ्रा माने जेब्लायबो ओ गोदो जेरै बर' आइजोफ्रा हौवानि बाथ्राफोर मानियो मोन फिसायनि बाथ्राफोरनि जानानै सोलियोमोन दायो गोरों गोरा जानायखाय माने फिसायाबो बिसियाबो गोरों गोरा जानायखाय माने समान जानो नागिरो बिनिखायनो मा जेसेबांखि गुनि गियानि जाया मानो गोदोनि बायदि फिसा फिसायखौ अननाय सिबिनाय बेफोरो दानि बर' आइजो फोरनि गेजेराव थानो नांगोन होमब्लानो मा बेफोरबायदि जि जाथाय फ्रा सोलिगासिनो बेफोरखौ ओ बेफोरो जोबस्रांलांगोन होननानै आं ओ हामबायसै बिदिब्ला नों बिथांजों ओ बे बर' आइजोफोरनि सोमोन्दै सावरायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय बिदिब्ला जोंनि सावरायज्लायनाय बेखौ जोङो बेसेयावनो दोनथ'नोसै हामबायसै औ दे